खोनायासै
नोंथां
ओ नोंथांनिखौ मोजां बांद्राय मोजाङै खोना
अ बिदिनो खोनाबाय नोंथां
औ खोनाबाय
औ ओ आङो नों गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
औ औ नोंथाङा
दा जोङो
जायोहाय आबाद मावनानैनो जाग्रा जोंना आथिखालाव जौगानाय लेखा जोंहा गोबां साख्रि बाख्रि मावनानै जोङो लाङो जोंहा गोदो सोलोंथाइ बिथिङाव एथ' जौगानाय नङा आबाद मावनानैनो बे आबादावहाय जोंना माइनि आबाद मैगं थाइंनि आबाद गोबां आबाद मावनानै बर'फोरा नोंबो' नङाबा गासिबो नाथाय गुबुन हारियावहाय जोङो गोबां फोथायनायखौ जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंना बर' हारियावहाय मोनसे फोथायनाय नामा मानसिनि देहायावहाय थानाय सायाव आखाइनि आसि बिजौफोरा बांसिनावनो एबा आसिफोरखौ जोङो जे बुंनो थाङोब्ला लोगोसेनो आरो जायनि आथिंनि आफा थालाया बेबायदि ओ बे जेरावहाय जोंनि सोरनिबा सोरनिबा सुबुंनि खाफालाहाय मोसौ सोलास्लिबनाय बादि जायोना बेफोरबायदि जायो माइ आबादा मोजां जायो होननानै जोंना फोथायो आरो। बेफोरबायदिनो आरो थानाय बा जोबोद साबस्राङो बा मोजां जायो। बिदि लोगोसेनो जोंना माइ गायजेनना मानसियाहाय न'खरनिनो सासे गायजेननाय समावहाय जोङो बे माइखौ न'खरनि मानसिया गायनो नांगोन आरो। नाथाय जोंना मा सिंनि आबाद मावनायावहाय न'खरनि अनगायै
बिदिनो जोंना जायो आग लाग्रा माइ गायखांगासिनो बे जुदि बे जायोब्ला लायनो माइआ बिसोर खायानो आरो आरो मोजां जाया होननानै फोथायनाय दङ आरो बिदिनो जोंनाहाय बोसोरनि माय गायनाया जोबनोसैब्ला जोबथा दब्लायनि सोरगिदिं गायनानै गे जेरावहाय लांदां दोननाय जायो आरो जायखौनो जोंना बाख्रि गायनाय बुङो। बे खान्थिखौ जोंना खालामनाय जायो जाहाथे जोंना बोसोरनि माइ गायनाया बाख्रिसे जाथों होनना साननानैनो बे खान्थिखौ खालामनाय जायो आरो। बिदिनो जोंना माइ गायनाया जोबोब्ला जाय गायजेनग्रोदोंमोन बे हौवायाहाय अब्ला जुदि माइ गायनाया जोबखांनायनि उनावहाय खानाय दारि सिनजानो मोनसिगोन आरो बेफोरबायदि।
बिदिनो बे माइ गायखांनाय सान खालि जोंना मा खालामो गामिनि हालुवा सानै साथामसोआबो सम मोननाय मानसि फोर जोंना फैनानै सावरि जाफैयो बे सावरियावहाय जोंना ना थारुन औवा मेवाइनि ओंख्रि जौ बेदर ओंखाम जायो आरो। बे ओमफ्राय बे माइ गायखांनाय सानखौनो जोंना नांगोल जांख्राबो बुंनाय जायो आरो। बे जोंना माय गायखांनायनि उनावहाय नांगोल जांख्रा बेवहाय रंजा बाजायैहाय ओ समखौ हगार हरनाय जायो आरो जानाय लोंनायनि गेजेरजोंहाय।
बिदिनो जोंना आरो दंबावो आसुमाइ गायजेननाय बे आसुमाइ गायजेननाया मा जानांगौनो जोंना सनिबार एबा मंगलबार बाराय जाथारनांगोन आरो। ओमफ्राय नाथाय माइसालिनि थाखाय जोंना बे मोननै बारायखौ नागारनानै जायखिजाया गुबुन बारायावबो जों जागायजेननो हायो आरो। मंगलबार जादों बिदिनो जोंना आग लाजेनगोन दब्लायनि आलियावहाय ओ सानजा फारसे थास' बिफां गायनानै बे फांसे बिलाइखौ जोंना मा खालामनांगौ सानजा फारसे मोखां खालामनो नांगौ आरो। बिदिनो थास' बिलाइनि गाहायावहाय जोंना गांसे लाइजौ बनानै आरो बेनि सायाव गय जरा फाथै जरा माइरं आलदुवा होननानै थुलुंसिदो गोथार सारनानै लोगोसे धुब धुना सावनानै खुलुमसननानै सानजाहा मोखां जानानै गसा गायजेनो आरो। फ्रायनो जोंना जाय खाराखारि बयबो गायनो मोनो ओमफ्राय बै गसा गायजेननाय सानखालि जोंना न' हरावहायमोन थारुनजों ना ओंख्रि जानाय नेम दङ आरो बर'फोरनावहाय। ओ लोगोसे आरोबाव दंबावो जोंना हालेवनाय समाव। ओ जुंगालाव जुंगाला जुदि मोसौनि फाफ्लियाव बायोब्ला लायनो जुंगाल बायजाग्रा हालेवग्रा मानसियाहाय रावजोंबो रायलाया लासिनो बा राव होआलासिनो सिरि सिरि मा खालामनांगौ बे जुंगारखौहाय उनफिनानै गोजानाव गारहैनो नांगौ आरो बेनिफ्राय बे माइ गायनाय सानखालि बोथिसे ओंखाम मोनजायानो जेनेबा बेलासियाव जुदि बायोब्ला मोनानि ओंखामखौ मोनजाला आरो। बिदिनो जोंना मा खालामबावो माइ ओंखारनाय समावहाय अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि जानानैबो माइ सालियाव थांनो मोना होननानै फोथायनाय दङ बेफोरबायदि थाङोब्ला लायनो बेफोराव अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रिफोरखौ जानानै थाङोब्ला लायनो जोंना दुब्लिनि मार ओंखा माइ ओंखारफुनाया रुंनो होननानै बर'फोरनाव फोथायनाय दङ आरो आरो दंबावो जोंना बर' फोरा माइ गायनाय थरायनाय समाव उवालावबो जिरायनो मोना होननानै। जिरायोब्ला लायनो एन्जरा माइ हायो एबा जानो होन जायो। जायो होननानै जोंना बर' हारिया फोथायो आरो। बिदिनो ओंखाम जाखांग्रो मोना एमाव उन्दुयोब्लाबो जोंना फोथारनि माइआ गेलेमोन होनना बर'फोरनाव फोथायनाय दङ आरो आं बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम फोरमायनाय जाबाय नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा नोंथां?
नोंथांनिफ्राय माखासे आबादनि सोमोन्दै औ खोनादों नोंथां नोंथांनिफ्राय आं माखासे आबादनि सोमोन्दै
हेलौ ओ नोंथांनिफ्राय आङो ओ आबाद सोमोन्दै माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो मोननानै गोजोन मोनदों ओ जेरैहाय नोंथाङा बुंदों नांगोल जांख्रा जानाय बा ओ माइ गायनायनि सिगां माखासे नेमफोर खालामनो।
बेफोर
ओ जेनेबा जों दहाय दङ ओ आबाद फसलावहाय जेनेबा जोङो ओ नारजि ओंख्रि संना नारजि ओंख्रि एबा अनला ओंख्रि जानानै थांनो मोना बेफोर बाथ्राया नंगौ। थारैनो जोंनि बर' हारियाव सोलिबोगासिनो दं आरो सोलिबोबाय थागागोन होननानै आसा खालामो जेरैहाय जोंनि आबाद मावनायावहाय जोंहा जेन'बा माइ गोरलै ओंखारनायनि सिगांबो एबा माइ गोरलै ओंखारफुबाय थानाय समावबो जोंहा औ अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि मोनजाया होननानै फोथायनाय दङ आरो
आमफा जेनेबा जोंहा आबाद आबाद फोथारावहाय माखासे माइ गायनायनि सिगां
माइ गायनायनि सिगां जोंहा जेन'बा दुब्लि फोथाराव ओ फुजा होनाय नेम एबा गसा लाजेननाय एबा गसा खोथिया फुजेननाय समावबो जों न'खरनि मानसिफोरा जेन'बा ओ आलारि सावनानै एबा माख माखासे बिफांफोर जेनेबा ओ मा बुंगोन बेखौ थास' बिफां थुलुंसि बिफां आरो खायफाया थालिर बिफां बेफोरबायदि गायनायखौ नुनो मोनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बे फोरबायदिनो माखासे ओ नेमफोरखौ फालिनाय नुनो मोनो। आरो खायसेया जेनेबा जोंनि बाथौ धोरोमनियानो खायसेयाहाय ओ खायसेयाहाय मा खालामो फुजा ओ माइ हानायनि एबा माइ गायनायनि सिगांहाय माखासे फुजा न'खराव फुजा एबा फुजा एबा फोथारनाय बायदि माखासे खामानिखौ मावनानै लायो। ओ जेरैहाय न'खराव जेनेबा बोसोर गोदानावहाय जेरैबायदि फुजा होयो बेफोरबायदिनो माइ गायजेननायनि सिगां माखासे ओ हाबाफारिफोरखौ मावनानै लायो। जेरैहाय फुजा होनाय बिदिनो ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद माइ आबादाव जोंहा जेन'बा खाथि गासा फोरबो बे खाथि गासा फोरबोआबो माइ आबादजों लोब्बा दं होननानै बुंनांगोन जोंहा बे फोरबोआव जोङो न'नि एबा थानसालियाव एबा बाथौफोराव आलारि सावनानै बिनि उनावहाय माइनावखौ बरायनाय नेमै एबा जोंहा मा बुंगोन बेखौ मायनावखौ बरायनाय मुङै एबा
औ
जोंनि
नेमखौ गोदोनिफ्राय फालिबोबाय थानाय बायदि आलारि सावहैगोन एबा माइ फोथाराव आलारि बाथि सावहैगोन जेरैहाय खायफाया थालिरनि लाइखङआव खायफाया थाइगिरनि गांखं एबा थाइगिर बिखङाव बेफोरबायदिनो आलारि बाथि सावहैयो जाहाथे जोंनि माइ आबादा मोजाङैनो बिबार हरथों फिथाइ थायथों आरो बिनि अनगायैबो बेफोरखौ जाहाथे माखासे एम्फौ एनलाफोरा दाजाथों बेबायदि फोथायनानैहाय जोंहा खाथि गासा फोरबोआव माइ आबादनि थाखाय आरज गाबनानै माइनावखौ एबा बिमा लोखिखौ जेन'बा गाबज्रिनानै बिनि मुङै फुजा होनायखौ जों नुनो मोनो आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ आंनि आबाद माइ आबादनि सायाव बुंनाया बेखिनियानो नोंथां जोंहा समाबो गोबाव थिनाखै बेनिखायनो एबा समा जोंहा गोबाव सम राय्लायनो खाबु गैया एबा जोंहा बेबायदि उननि समाव राय्लायनो खाबु मोनगोन होननानै आं नोंथांखौ नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिबाय
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा बद'नि आबादजों लोब्बा थानाय गोबां फोरबोफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय लोगोसेनो बे आबादजोंनो फोथायनाय खायसे बद'फोरनि गाैबो बाथ्राया सैथो नंगौना नङा गोबां बाथ्रा थेव्लायबो नोंथाङा बेफोर फोथायनायफोरनि थाखाय फोरमायना होनायनि थाखाय लोगोसेनो बे आबादजोंनो जोंहा लोब्बा थानाय बर' हारिनि मोनसे खाथि गाजा फोरबो जाय फोरबोखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो आरो मा फोथायनायखौ लानानै फालिनाय जायो बे फोरखौ नोंथाङा गुवारैनो मोजाङैनो बेखेवना होनायनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां उननि समाव खाबु मोनोब्ला एबा सम मोनोब्ला रायजलायफिननोसै नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे